हेल'
औ नोंथां
औ नोंथा औ
खोनादोंना नोंथाङा आंनि माथोखौ
औ नोंथां आं दासो खोनाफैदोंं दासो मोजां खोनाफैदों
अ ओ नोंथाङा माबाफोर मावबाय दं नामा दायो
नोंथां आं एसे लामाखैसो ओरैनो बेरायलाबायफैदों स था गरम बोथोरखाय गरम बोथोर नालाय लाइनफोरबो थांलाय फैलाय जानाय एसे लामा फोरावसो दसे सम ओंखारबोदोंमोन आं नोंथाङां
औ औ अ अब्लालाय नोंथाङा ओंखामफोर जाबायना जायाखै
नोंथां आङो ओ ओंखाम जानानैसो माने दसे सम माने लामायाव ओंखारबोदों आरो नेटबो नां ओंखायन
अ औ औ ओ मा ओंख्रि ओ औ आङो नोंथां आङो जानाय जाथवाखै आङो दहाय मोनाबिलियावसो खेनसे उखैयाखै माथो आङो जायोबा दाहाय जानाय जासिगोन दसे थानानै आ ओरैनो मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय
ओ जोंना ओरैनो मा होनो ओ दालि जहलसो सोमोन ओमफ्राय बिदिनो ना बाथोन
अ जोबोद गोथावनो नोंथां
औ एसे जेन दैलां बोथोरबो नालाय एसे ला दलाफोरावहाय ओ सेन सालाबायदोंमोन बेयावनो एसे एनै ना नांलाबायदोंमोन बेफोरखौनो बाथोन जालाबायबाय
अ मोनसो दों होम्बा ना नोंथाङा सेन सानानै
औ औ एसे एनै बांद्राय नङा बाथोन जागारसो
अ आ जोबोद मोजां माथो अ अब्लालाय नोंथाङा दसे समनि थाखाय फ्रिमोन नामा नोंथां
औ औ दा आंथ फ्रियानो नोंथाङाबा दा आंनाव माबा मोनसे सोंनो सानदोंमोन नामा?
अ। आंङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायमोन आंङो नोंथांनावहाय ओ सा आयदा बा उम नलेस सो एसे लानो सानदोंमोन आं नोंथांनिफ्राय
औ
खौ मावबाथाय बांसिन सोबांसिन ओ इनकाम बा रां खामायनो हानाय बा उ उनफ्राव जालांबाय थानो हानाय बायदि आंङो थाखा खामायनो हानायनि सायावसो आंङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजोंहाय अब्लालाय आंङो फोरमायनोथिना होनोसै खोमा नोंथांनो
औ औ औ औ औ जागोन दे नोंथाङा सोंजा
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दा नोंथाङा मा सोंनो सानदों आंनाव सोंजागोन नोंथां
औ नोंथां माने आंङो मा बुंबावनो ओ गोबां खहा खहा आरो खैफोद जागासिनो दं आ न'ख नख'रावहाय ओ उसुबिदा जादों प्रब्लेम जादों बिदिनो फैसा थाखानि ओ खमि जादों
औ
आंङो आंङो सानदोंमोन नोंथां ओ जे आं माने माबा मोनसे ओ खुलिनिसै ना माबा बिदिनो सानदोंमोन मानोना ओ जों आंनि हायाहाय ओ बिदिनो बोसोरब्रैयानो जाबाय हमना लादो ओ जेबो मावनो हायाखै आं ओ मैगंबो मावनो हायाखै उम माइ खथ' बोसोर थाम बोसोरब्रैसो जाबाय आंङो गायनो हायाख खै मानो हायाखै जेबो जेबो मावनो हायाखै माने आंङो नोंथां मानोना ओ दैयानो थाया नोंथां ओ आंनि हा हायावहाय हायाथ' लाम दंमोन बिदिनो आथ बिगा बा
औ
बे दा दैयानो थाया नोंथां मावनो हाया मैगं थाइगं होन फिथाइ ओ फिथाइ साम सामथायनि दंफां लाइफाङानो होन आं गायनो हायाखै बा गायबाबो फिसा फिसा खिलिबानो थैलांङो दैनि थाखायनो दैयानो थाया नालाय दा हाया ओरैनोसो दं नोंथां आङो ओमफ्राय मोनसे आयदाबो फैबायमोन आंनावहाय नोंथां दायोथ' हाया ओरैनोसो दंमोन नालाय बेखारसो थाबायथायो हायाबो जेबो नोबो हाया मावनानै जानोबो हाया उम जायाबो मैगं थाइगंआबो ओंखायनो आंङो बिदिनो ओ लकेल दाउनि फार्म सो लुनो सानदोंमोन बे उम आंनि हायावहाय जेबो आबादबो मावबोजाखाया नालाय नोंथां लकेल दाउ मावनोना बिदिनो आंङो ओ कयलारनि फार्म लुनो बिदिनो सानदोंमोन आरो नोंथां आरो आङो लोगोसे बिदिबो सा सानदोंमोन जे आङो बिदिनो ओम हायाथ' लाम दं नालाय उ बिदिनो आठ बिगा बा नय बिगा फायानो जागोन बेवहाय आङो लकेल दाउनि फार्म लुगोनसै साइदआवहाय गुवारैनो न' टाइपनि बानायनानै हो सथाय बेरनिबाबो लुनानै आङो आल माथा लाबोनानै आदार थासदार लाबोनानै जगार हाबनानै बिदि फिसिनो सानदोंमोन ओमफ्रायहाय लोगोसे आङो बोरमाबो अमाबो फिसिनो सानदोंमोन आरो नोंथां। ओम अमाया बारा नङा आङो माब्रैसोल' फिसिनो सानमोन बिदिनो बे ओरैनो थानाय हायाव आं गन्द्रा बानायगौमोन ओ दैनि सुबिदा फोरखौबो आङो जगार खालामखागौमोन। आदाराथ' बिदिनो आङो थास' थाला बा बिदिनो ओंखाम खालायाथ' गारजाबाय थाखायो नालाय। आङो गुन्दै सुन्दैजों मिलायनानैबो होनो सानदोंमोन मानो सानदोंमोन ओयहाय बोर माखौबो आङो फिनाया बिदिनो ओं गांसोखौथ' मोनबाय थानाय नङाबायदि मोनदों मानोना बेलेगनि हायावबो आङो खाहैनो हानाय नङा दै दैज्लां समाव मानोना बो माइ गायजोबो आंनियावल' आबाद मावजाया नालाय दैयानो थाया नालाय। ओम अब्लाहाय आङो नोंथां अमा फिसिग्रोबा साबसिन जागोन न जागोन नामा ना आङो बिदिनो ओ ब्रयलार फार्म खेवनो ना लकेल फार्म खेवनो बिसे आङो बहुद माने कनफिउसनाव दं। बा आङो एसे आन्दायना दं आङो मोजां गाइद मोनथ'वाखै माने
औ।
आङो सानदों सोरबाफोर मावदेरोबा आङो बिदिनो फा पार्नारशप मावनानैबो आं आंजों लोगोसे सासे लोगो लाफानानै मावहोननोबो सानदोंमोन। बिदिब्ला आङो ओम फार्मबो खेवनो हागोन अमानि बिदिनो फिनोबो हागोन आङो। अमाखौबो बा बोरमा फिनायानो होन दा नोंथां आङो माखौ फिग्रोबा ओ मोजां जागोन ना अमा फिगोरनोना आङो लकेल दाउनि फार्म खेवनो ना ब्रयलारनि फार्म खेवनो ओमफफ्रायहाय आङो बिदिनो हारसिं माव नोना लोगो सासे लाफादेरनानै मावनो बिदिनो ज'नो हाया थ' लामानो दं नालाय दा आङो बेखौनो सोंनो सानदोंमोन आङो मा मा खालामबा साबसिन जागोन नोंथां दा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां आंनो?
औ हागोन हागोन नोंथां। दा नोंथाङाथ' एसे बिजनेस लाइन बा माबा मोनसे खारामनिब्ला सयसोंहरदों होनबा ओ दा नोंथाङा एसे फार्स्ट टाइम खुलि दङ खुलिदोंबा नोंथाङा ना ओ बिदि फावबाय
औ
औ ओ नोंथाङा दा फार्स्ट टाइम खुलिनो नागिरदों नोंथाङ दा फार्स्ट टाइम खुलिनो नागिरदों इदिबा फारामबा माखौ औ दा नोंथाङा जेनेबा थाखा फैसा बांद्राय आखायाव गैयाबा जेनेबा नोंथाङा ओ
लकेलावनिबो फार्म खुलिनो हायो नोंथाङा आरो फैसा अभार दंबा जेनेबा अ मानिबो खुलिनो हायो नोंथाङा आरो फैसा बुरजा दंबा जेनेबा मोननै बिजनेसखौबो खुलि नो हायो नोंथाङा जेबायदि होनदों बोरमा बोरमाखौबो बोरमा फिसिनो थाख- बो जोङो बुहुद ओ गांसो गांसोबा बिलाइ बुहुद जायो बोरमाया हले ओ बेखौ जोङो खस्थ' खस्थ' नुदों आरो नोंथाङा जेनेबा अमा फिसियोबा जों गुन्दै बा थास' थास' होनांगौ जों गुन्दैखौथ' जों बायबानो नो आ नोंथाङा जेनेबा अमाखौ फिसिबाबो मोजां आरो दाउखौ फिसिब मोजां नोंथाङा बांद्राय माने बिदि फैसा गैयामोनबा गैयाबा आखाइयाव नोंथाङा दाउ खुलिग्रो आरो फैसा मोननैबो दंबा जेनेबा आं मोननैनिखौबो नोंथांनो फोरमायना खिथानोसै ओ फार्सव नोंथाङा दाउखौ फिसि फिसिनानै जेनेबा दाउनि जेनेब आदारा बा ओ बिनि खायद' बिनि दामा बो बांद्राय नङा थाङा आपडा लाखिनांगोन आरो लो लोगोसे नोंथाङा होनदों पार्टनारशिप पार्टनारसिपाव खुलिबा नोंथां जेनेबा नों मावलाय आं मावलाय बेयावनो एसे ओ गाज्रि जायो नों दिनै मावगोन सोलाबा आलाबा ओ आं मथेआव नुदों नोंथाङा हारसिं बहुत मोजां जागोन आरो बेफोरखौ नोङो आवगायलायनो हायोबा फ्रफिटबो थागोन आरो पार्टनारशिपाव थाबा बिदिनो नांलाय खमलाय बांसिन जायो नोंथाङाबा हारसिं खुलिबा बहुद मोजां जागोन आरो
अमा नोंथाङा फिसिनो हायो बिमा खालामनो हायोबा फिसा होयो बोसोराव खनसे होयो ओ खेनसे होगासेयाव द दसथा गाम आटथा गाम बिदि जोंबो ओ नोंथाङा जेनेबा बिनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन ओ नोंथाङा माने मोननैखौबो फिसिनो हायोबा आंनि नुनायाव बुहुत मोजां नुदों आरो जोङो गुन्दै बायना होनांगौ गुन्दै बायनायावबो जों जों बांद्राय फैसा थाङा बिस थाखा बिस थाखा फन्द्र थाखा बि जि केजिल' आरो नोंथाङा माने बोरमानिबो होनदोंमोन बोरमानिबा जोङो बहुत खस्थ' जोङो बिलाइखौ मोननो थाङा आरो जोङो नायबाय थानो हाया जेरै जोङो अमाखौबा जोङो मोनसे गन्द्रा बा मोनसे ओ फाराम बिदि जोङो खालामनानै जमायै दोननो हायो जमायै थायो आरो दाउवाबो बिदिनो जमायै थायो बांद्राय माने आंनि नुनायाव नुदों माने बांद्राय ख ख्रस थाङा आरो बेफोर माने ओ खम खरसावनो जागोन आरो दाउआथ' तिनि मास दुइ मासावनो खेनसे ओ खेनसे दावदै दैयो बा फिसा होयो बिनि बेखौबो फिसिनो हबा नोंथाङा बुहुत प्रफिट जागोन आरो अमाखौबो बिदिनो फिसिनो हायोबा आंनि नुनायाव बुहुत प्रफिट जागोन आरो नोंथाङा आरो बिदिनो आवगायलाङोबा बेलेग बेलेग बिदिनो बिजनेस खुलिनो हागोन नोंथाङा बोरमा हक ओ बेलेगबो बिजनेस खुलिलांनो हागोन आरो आंनि नुनायाव बेखौनो नुदों आरो नोंथां
औ नोंथां
औ दा नोंथाङाबा आहा ओ अबे मोनसेखौ खुलिगोन दा बे नोंथ थांनि सायावसो आरो आंथ' जे बाथ्राखौ बुंबाय ओ फोसावनो ना होबाय अबेखौ मोजां नुदों मोननैबो मोजां नोंथांनि ओ साननायावबा दा मा सानदों?
औ आङो अब्लालाय नोंथां बुंनायनिफ्राय आं ओ जोबोद सोलोंथि मोनबाय आङो दायोहाय लकेल दाउनि फार्मखौनो खुलिहैग्रोनोसै नोंथां हारसिङैनो खेवग्रोसै उनावहाय लासैनो आङो अमाबो फिसिलांनोसै नोंथां बुंनाय बायदि दा नों अमायाथ' बिमा फिसिनो हायोबा फिसा एरलाङो उम जोलै बारायहैनो हायो आङो बि दिनो खालामनांसिगोन ओ अमा आरोहाय लकेल दाउनि बिजनेसखौनो आङो बानायग्रोनांसिगोन नोंथां दा नोंथांनिफ्राय आङो जोबोद सोलोंथि लानो हाबाय नोंथां आङो बेखौनो खालामसै। दा आङो बे ससेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नामा नोंथां? आंना समा बो जाबायमोन आङो जोबोद गोजोनबाय नोंथांजों सावरायनानै दायोहाय।
औ औ औ।
अब्लालाय बे समावनो दोननाय जासिगोन नोंथां गोजोनथोंसै।
औ औ औ दे दे।